खुलुमबाय
खुलुमबाय
नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय।
ओ नोंथांनिसिमबो गोजोन ओ हरनि गाहाम हामलायनायखौ बाउहरनाय थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय ओ दायो आङो मोनसे टपिक लाना फैदोंमोन।
औ
नोंथांनिसिम सोंनो हागोन ना?
औ हागोन बुं
औ ओ नोंथाङा बर'फोरनि देलायनायाव दोरोङारि गियाना माबोरै हाबनानै दं बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ औ ओ गो-गोदो माने ओ दोरोङा गोदो मिथिंगा दोरोङारि गियान होननानै बुङोब्ला माने गोदो ओ आइजोफोरा मु मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादफोरखौ बाहायोमोन जेरै बंफांनिफ्राय मोननाय ओ बंफां बंफांनि बिगुर इनिफ्राय ओ फिथाइ फिथाइ सामथाइ बिलाइ बेफोरबायदिखौ बाहायोमोन आरो बेफोर बाहायनायनि गेजेरजोंनो माने दोरोङारि गियाना बेरखाङोमोन।
औ नोंथाङा फोरमायबावनो हागोन नामा? बे ओ माबाय दि मुवा बेसादफोरखौ बाहायनाय जायोमोन।
औ ओ गोदोथ' जेनेबा फिथाइ सामथाइ बाहायनाय जायोमोन। जा जायनि थाखाय माने गावखौ समायहोनो थाखाय ओ बुङोब्ला जेनेबा ओ गंगार थाइसिब फिथाइखौ जेने ओ मोखाङाव जेनेबा ओ ब्लास हिसाबै बाहायनाय जायोमोन माने मोख खांखौ गोजा खालामो जे खावलाय खावलायखौ गोजा खालामनो थाखाय बाहायोमोन बा गुस्थिखौ बेफोरबायदि बाहायोमोन आरो। बेनि उनाव आरो जेनेबा ओ गाव गुस्थिखौ गोजा खालामनो थाखाय उम गुस्थि गोजा खालामनो थाखाय फायबै ओ दावाखो दावाजों माने गयजों औ आरो दावाजों गयजों जाफ फानानै माने गुस्थिखौ गोजा खालामनाय जायोमोन आरो। बेनि उनाव आरो जेनेबा गावखौनो आसगुरफोरखौ समायना खालाम होनो थाखाय जेनथ खुखाखौ बाहायो आरोे मे-मेहेनदि बिलाइखौ बाहायनाय जायोमोन। बेनि उनाव आरो। उम आ-आथिंफोरखौ जेनेबा साफा लाखिनो थाखाय एम्फौ जानायनिफ्राय रैखा लाखिनो थाखाय जेनेबा बा ओ-बा एम्फौ जाबाथाय बेखौ फाहामनो थाखाय ओ थायलाद' फि फिथाइखौ मेनानै माने बाहायनाय आथिङाव फोननानै लानाय जायोमोन आरोना।
औ नंगौ।
बेनिफ्राय आरो गो- जेनेबा ओ- जे आसुगुफोरखौ साफा लाखिनो थाखायबो बे निमुफोरखौबो आ- माने बाहायनाय जायो जेनेबा आरो मोखाङाव जेनेबा ओ दब्राफोर बेरबा बा गारायफोर जायोब्ला निम बिलाइखौ देनानै मोखाङाव फोननाय जायो आरो खानायखौ ओ- साफायै लाखिनो थाखाय आमलाय फिथाइ बा ओ- आमलाय फिथाइखौ खानायखौ गोसोम खालामनो थाखाय बाहायनाय जायो बेजों लोगोसेनो आरो जेने बा आमलाइखौ फोनोबाथाय खानाय। गनायाबो खमियो होननानै बुङो बेनि उनाव आरो जबा बिबारखौबो जबा बिबार ओ जेनथुखा बायदि ओ- गासैखौबो लागायनानै माने। खानायाव फोननाय जायो आरो दावदैखौबो फोननाय जायो बेफोरनि गेजेरजों माने खानाया साफा जायो होननानै बुङो आरोना आरो। दाउदै फोनोब्ला खानाय गनायाबो। खमियो होननानै बुङो।
नंगौ।
औ नोंथांमोननिथिं बेफोर बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायोना?
औ औ। नुनो मोननाय जायो नाथाय। ओ- बेफोर गासै। खौबो मोननाय जालिया आथि खालाव गोबां खमायबोबाय। आओम जोंनिथिं मोननो हानायानो जाहैबाय। बेफोरो जबा बिबार। ओ- जेनथुका। आमलाइ। बेफोर बायदिखौ। नुनो मोननाय जायो। बेफोर बायदिखौहाय। ओ- खानायफ्राव। लगायनायावनो बाहायो जोंनियावबो। आरो जेनेबा। जेनथुखाखौहाय ओ-आसुगुरावहाय आसुगुरफोरखौ मोजां लाखिनो थाख थाखायनो बाहायनाय जायो। आथिखालावहाय गोबां ओ दायो जोंनाव ग्लबेलाइजेसननि गोहोम गोलैनायावहाय गोबां गोदान गोदान मुवा बेसाद प्रदाक्टफोर ओंखारनायनि जाहोनाव बेफोरखौ जोबोद खमायला नाय नुनो मोनबाय
औ औ बेफोर माने बाहायनायनि गेजेरजों जेनेबा ओ बेयावथ' केमिकेल थायोना केमिकेल थाबाथाय माने ओ जेनेबा साइद इफेक्ट मोननायखौबो नुनो मोनो आरोना मोखांफोराव जेनेबा ओ खायफा खायफा मुवा बेसादखौ बाहायोबा जेनेबा ओ मो खांआव दब्रा बेरनायखौबो नुनो मोननाय जायो बेनिफाय ओ नोंथाङा आंखौ माबाफोर ओ सों सोंबावनो हायो जुदि सोङोबा माने
हेलौ
हेलौ औ खोना गासिनि बुं
औ आथिखालाव
हेलौ
हेलौ
औ औ बुं
औ नोंथाङा बैफोर दोरोङारि बाहायनायनि सायाव ओ मा बुंनो सानो
माने ओ दोरोङारि बाहायनायनि सायाव बुंनो होनब्लाथाय जेनेबा बेफोर माने नेसारेलि नालाय ओ माने ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादफोरखौ बाहायो नालाय बे मुवा मुवा बेसाद बे मिथिंगानिफ्राय मुवा बेसाद बाहायनायनि थाखाय माने जेनेबा साइद इफेक्टखौ साइद इफेक्टखौ माने नुनो मोननाय जाया आरोना जायनि थाखाय माने जेनेबा बेफोरखौ बाहायबा जेबो जाया जोंनाव ओ बेलेग माने कस्मेटिक बै गुबुन गुबुन प्रडाक्टफोरखौ बाहाय बाहायोब्ला जेरै पिमपोल ओंखारो बा ओ एबा ओ गारायफोर जानायखौ नुनो मोनो नाथाय बेफोर‌ ओ बेफोरखौ बाहायोबा गाराय जानायखौ नुनो मोना आर ना आंनि बादिबा।
औ नंगौ ओ नोंथाङा फुननायनि अनगायै जानायनि गेजेरजों माबाफोर ओ जौगानाय मोननो हायो नामा
ओ होननायनि गेजेरजों जानायनि गेजेरजों बुङोबाथ' जेनेबा निम बिलाइखौ जायो ओ बेयाव माने ओ जेनेबा मा होनो ओ निम बिलाइखौ जायोबा माने उदैफोराव बेमार जानानै थायोब्ला मायबाफोर जानानै थायोब्ला बेफोरखौ माने मोजां जायो होननानै फोथायो आरोना ओ आरो जेनेबा हालदैखौ हालदैखौबो जायोब्ला माने ओ दानाथ' बेखौ ओ हालदैखौबो लोङोना देनानै बिनि रो बिदैखौ बे बिदैखौ लोङोब्ला माने ओ मोजां जा मोजां होननानै उदैनि थाखाय मोजां होननानै फोथायो आरोना
औ औ।
बेनिफ्राय ओह। बिफ बेफोर बाहायनायनि गेजेरजों आ माने ए।
औ दे। बुंलाय।
औ माने बेफोर बाहायनायनि गेजेरजों माने दोरोङारि गियाना रोखायैनो बेरखाङो आरोना नाय जायखौ जों माने आथिखालाव नुनो मोन गोबां खम नुनो मोननाय जायो। औ।
नोंथांमोननि जायगायाव बेफोरनि बाहायनाया ओह दासिमबो जागासिनो सोलिगासिनो ना ओह दायो बेफोरो गैलिया होननानै नोंथ थाङा सानो
माने ओ बेफोर बाहायनायाथ खायफायाथ गैला जेनेबा ओ गंगार थाइसेबनि बाहायनायखौ गोबां खम नुनो मोन नो आरोना बुंनोथ थाङोब्ला जेरै जेनेबा आरो हालदैनि बाहायनाया दानि दि- दिनैसिमबो दङ बेनिफ्राय जबा। मेहेन्दि बेफोरखौ बाहायनाया आथिखालावबो दङ दङ आरो आरो दावदैखौ खानायाव लानाय बादि बेफोरबायायदि माबाफोरा दङ आरो नाथाय गुबुन गुबुनफोरा गैला जेनेबा ओ जेनथखा लानायखौनो गोबां खम नुनो मोनो आरो जोंनाव। माने जेनेबा ओ बैस बैसागो बोरावसो लानाय जायो ओरैनोबा लानायखौ नुनो मोना आरो ना।
औ नोंग
गोदोथ खानायावबो फोनबाय थायोमोन नाथाय जाया जायफोरा माने ओ सम मोना होननानै बै बायनानै मोननाय मेहेन्दिफोरखौसो हेनाफोरखौसो फोनना फोनो आरो ना खानायाव दाना।
नोंथांनिफ्राय माबाफोर सोंथि आंनिसिम।
औ औ ओ माने ओ नोंथांमोननिथिं जे जाबादि माने ओ दाबो जे बे मिथिंगायारिनिफ्राय मोननायखौ बाहायो बेखौ माने माबादि बाहायो जेनेबा?
औ जोंनियाव मिथिंगायारि ओ मुवा बेसादखौ बाहायनायानो जाहैबाय जोंङो ओ जों जोंनि सुबुंफोरा बांसिनानो गामि एरियाव थायो। गामि ओनसोलफोराव थाग्रा बिनिफ्राय जोंङो मिथिंगानि ओमफाय ओ नेचारेलि माने बिफां लाइफांफोरखौ मोनखायो नालाय। बैफोरनिफ ओमफ्राय जेनेबा माखासे बिफां लाइफांखौ गायनानैबो दोननाय जायो। खिन्थु मा माखासेखौ जोंङो नेचारेलि मोनखायो। बेनिखायनो। बैफोर बिफांफोरनिफ्राय खानानै बुथुमनानै। ओ बेफोर खौ बाहायनाय जायो जेरै जेनथुखाखौ। उननानै। देग्लिनानै। बेखौ फुननाय जायो अब्लानिया। ओ बिनि ओ जेनेबा बेखौ गुन्दै बानायनायनि गेजेरजों बेहा मोनसे गावनो गाव। सोरजिनो हानाय मोनसे गाब ओं खारो जि बुस्थुआ जोंनि थाखाय ओ जोबोद खामानि होयो। आरो जेरै हालदैनि खोथा। बुङोब्ला। हालदैखौबो जोङो। देग्लिनानै सो लोंनाय जायो। बा फुननाय जायो।
ओ बे जन्थ'खा बाहायनायनि गेजेर औ औ दे बुंलाय नोंथाङा। अ माने बे जेनथ'खा बाहायनायनि गेजेरजों माने ओ जेनेबा एम्फौ जे जायो आथिंफोराव बेफोर एम्फौ जानायाबो खारो होननानै फोथायो आरोना बे फोथायनाया नोंथांमोननिथिंबो दङ' दा।
औ फो बे फोथायनायाबो दङ'।
औ औ औ।
जिहेथु बे-बेखौ गोदो गोदायनिफ्राय दोरोङारि गियान महरै। ओ बाहायबोनाय जादों बेखौ आथिखा खालावबो बाहायनाय जायो।
औ। हेलौ।
जोंना समाबो जाब बाय नोंथांसिम ओ आंनो बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
उम थेंक इउ।